हेलौ खोनादो नोंथाङा औ नोंथाङा मा खालामनानै दङ दा
आंथ दा ओरैनो दङ नोंथां जेबो खामानि मावाखै
अ दसे सम होनो हागोनबा
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला जोङो मोनसे आयदा लानि बे आयदायानो जा जोङो जोङो दा बोथोराव बा दैज्लां बोथोराव मा मा फि थाइ मोननो हायो बेखौ एसे फोरमाय
औ नोंथां
हेलौ नोंथां
औ औ
मोजां खोनायाखै
नोंथांमोननि जायगायाव दा दैज्लां बोथ थोराव मा मा फिथाइ मोननो हायो एसे फोरमायनो हागोना
औ औ हागोन नोंथां आ जोंनि जायगायावथ' दा बे दैज्लां बोथोराव ओ जेरै खान्थाल फिथाइ थाइजौ थाइजौ बेनिफ्राय लेरख एरिखौ मोननाय जायो आरो नोंथां दाथ बांसिनै खान्थाल खौ मोननाय जायो नोंथां खान्थालखौ गोथांबो जायो गोमोनबो जायो औ बेनिफ्राय नोंसिनिथिं बे माबायदि मोननाय जायो नोंथां दा बे
औ जोंनावबो बेबायदियानो जेरै जोङो बुंनो हा बेयो आमथिसुवाखो मिथियो नोंथाङा
औ बे आमथिसुवा समावहाय गासैबो फिथाइयानो मोनजोबो आरोना जेरैहाय जोंनि जायगायाव मोननो हानाय औ थाइजौ खान्थाल आनारस बेनि उनाव फ्लाम लेटुकु लेस सु गोसोम जाम समफ्रेम इफोरखो जोंनि जायगायाव मोनो आरोना औ बेफोर बाउनाय समावबो माने बाउनाय जायो आरो बे आमथिसुवा समावहाय औ बेबायदिनो जोंनावहाय ओ मा होनो बेखौ रायजोनि जोंना हा दं आरोना
औ
बे हायावहाय जोंनिया माने बिफां लाइफां गायदों बेबायदिनो माखासेआ फिथाइ जाजाग्रा आरो माखा जेया जाजायो आरो अब्लाबो बेफोरो माने बेसेन गोस सा फिसा बिफां होननानै जोङो बुंनांगोन आरो
औ नोंथां
जेरैहाय जोङो औ जेरैहाय थिथासा बिफाङाबोथ' जोंना जोबोद बेसेन गोसा, आरो बे सिसु बिफांखौ मिथियो सिनायो।
औ नोंथां सिनायो।
औ बेफोर बिफाङाआबो दं आरो थिग बेबायदिनो जोंनिया बे रायजोनि फिथाइ थायग्रा बिफाङा, मा होनो बे रायजोफोराबो जायो आरो बेबायदिनो जिब जुनार हाग्रानि जिब जुनार, फोराबो फैनानै जायो आरोना?
औ नोथां
औ आरो माब्लाबा जोङो बेबायदि रायजो खुंनाय समावहाय, माब्लाबा रां रुफानि गोनांथि जायो नङासै,
औ नोंथां,
औ बेबायदि समावहाय जोंनिया फानहरो आरो बेखौ रायजोयैनो रायजोनि नांगौ, समावहाय औ थिग बेबायदिनो जेरै जोंना बे खान्दाल
औ
खान्थालखौ बे खान्थालखौ जोंनिया गोरलै समावबो, ओ जेरैहाय ओंख्रि जानो हायो बा बेदर, फोरजों बा लाब्रा बेबायदि जानायाव बाहायो आरो ना?
औ नोंथां
न'आव जानायनि अनगायैबो बेफोरखौहाय, जोंनिया बेफार फालांगि खालामनायखौ आं नुनो मोनदों आरो जोबोद बेसेन गोसा आरो बे
बेसेन गोसा औ
औ फाननो हायोबा बा जोङो गोजानावहाय साप्लााय हरनो हायोबा बा दै, फाथाय हरनो हायोबा औ जोब मा होनो गोबां माने रांखावरि आरजिनो हानायखौ आङो नुदों आरो नोंथांमोननि जायगायावबो बेबायदि हरो नामा?
औ नोंथां जोंनि जायगायावबो हरो जोंनि जायगायावथ' खान्थालफोरखौ बांसिन हरनायखौ नुनो मोनो, ओ जों खान्थाल फिथाइखौथ' ओ जोंनि जायगाथिंजाय गोरलैयावनो फानहरनाय जायो। बांसिन नोंथां, माने गोरलैयावनो बेफारिफोरा बायनो सोंफैखायो।
औ
बेनिफ्राय बेखौ जुदि बेसेनया मिलायोब्ला, बेखौ फानहरनाय जायो। आरो नोंथां,
औ नंगौ थार औ खान्थाल बिफाङा जोंनो जोबोद रांखावरियावहाय, माने हेफाजाब होनो हायो होननानै आं सानो आरो जेरैहाय जोङो बेखौ राबाथायबो फाननो हायोना?
औ नोंथां,
औ औ जेरैहाय जोङो, गोमोन समावबो आरो बेनि बेगराबो जोंजों जाजायो जेरैहाय जोङो बेखौहाय गोबाव सम दोननानैबो जोङो जानो हायो आरोबाव बेखौ जोङो माबोरै जायो होनोबाथाय जोङो बेखौ जेरै बाथोन जानो हायो बा लाब्राफोराव होनो हायो। औ ओरैनो माने, गोदो गोरानै एवनानैबो जानो हायो आरोबाव खायसे सुबुंफोरा, बेबायदिनो अराव सावनानैबो जायो आरो बेखौहाय,
औ नोंथां
बे अराव सावोबाथाय एसे दानफ्रुुनांगौ नङाबा बियो बेरो आरो एसे फाम जायोना बे बिनि बिगुरा माने प्लास्टिक बायदि दंना
औ औ
औ बेखौ माने ओ दानसिनांगौ आरो ओरैनो एसे बेबायदि दानसियाबाथाय माने बेयो बेरो आरो बेनि अनगायै औ जेरैहाय नालेंखर फिथाइआथ' जेब्लायबो थायो ओमफ्राय आरो बे गय फिथाइ गय नङाबाथ' जोंनिया एखदम बर' समाजा जाथारा नङासै
औ नोंथां
औ गय आरो फाथैखौ जोंनो नांथारगौ आरो जेरैहाय औ हाबा हुखाफोरावहाय गय फाथै नङाबानो जाया जेरै जोंनि समाजाव माखासे एसे बेबायदिनो आसार खान्थि नेमखान्थिफोर दङ बेफोराव जोंनिया गय फाथै जरा नङाबानो जाया आरो
औ
जेरैहाय जोंनिया हाबाफोर खुङोबाथाय सासे मानसिखौ निमन्त्र लेंनोबा बा बेबायदिनो ओंखाम संनो लेङोबा जोंनिया बे खौ गय थाव होनाय होनो आरो बे गय थावआवहाय गय जरासे आरो फाथै जरासे थायो आरो बेबायदि होनानै लेङोबाथाय जोंनिया जोबोद मान होनानै लेंनाय होननानै सानो आरो माने एरायनो हाथारा आरो माने बेबायदि गय औ गय फाथैनि बेसे जोंना माने जोबोद गिदिर होननानै जोंनि समाजावहाय फोथायनाय दं आरो नोंथांमोननि जायगायाव बेबायदि जायो नामा
औ नोंथां जोंनि जायगायावबो हाबा बिदिनो सोरनिबा हाबा सोरनिबा बसाव नांगौ जायो गयखौ बिदिनो ओंखाम जाखांनायनि उनावथ' बेखौ जानो नांगौ नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ
औहाय गयखौ हानाय जायो आरो बेनिफ्राय बेनि अनगायैबो गयखौ ओ गया रांखान्थियावबो जोबोद मोजां मदद खालामो। बे गय फिथाइखौ फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो नोंथां
औ नोंगौ
जेरै गयनि बेसेनाथ' जा जोबोद बेसेन गोसा
औ नंगौ औ औ जेरैहाय जोङो गयखौहाय औ गोबां बेफार फालांगि खालामनो हायो आं मेगन जों नुनाय बायदिबाथ' जोङो गखौहाय एसे गया गोरलैयावथ' दै थायोना
औ नोंथां।
औ बे दैया रानोबाथाय माने बेखौ बेफारिफोरा हाननानै लाङो आरो हाननानै बेखौहाय दैयाव औ दैयावहाय ग्लब ग्लब फुदुंनानै बे गयखौ रुयो
औ
बेखौहाय सिनखावो सिनखावनानै मोनसे मेसिन रखम माने खेमसि रखम दङ। बे बेजों माने एसे एसे नारसेबनांगौ आरो हेलाबा गया माने दुलुर औ दुलुर दुलुर जायो आरो माने हेलाबा माने नायनो मोजां जायो फाननायाव मानि बेफारिफोरा सेलाय लायो जाहैदों बेबायदि खालामनानै बो औ सुपारि खालामनानै जोङो गयखौ फाननो हायो बेनि उनाव आरो जोङो खावसे खावसे सिंखावनानै जेब्ला मोनो हेलाबाबो जोङो फाननो हायो। गोरान फोराननानै आरो मोनसे खालामनो हाबावो जोङो गयखौ बेबायदिनो हा सिङाव फबनानै जेब्ला जोङो गय मोना गय बोथोर नोंनि समाव जोङो जानो हायो आरो गय खौ औ फाननो हायो बेबायदि आरो गोबां जोङो खालामनो हायो बेफार फालांगि खालामनो हायो होमबा बे गयाबो मोनसे आरो बेनि उनाव जोङो औ गया जेब्ला मोननानै थाङो हेलाबा जों बेखौ जावैनो हायो। जेरैहाय नार्सारियाव औ प्लास्टिकआव जावैयो बेबायदिनोबो जों जावैनो हायो बेनि उनाव आरो जों ओरैनो हायावबो गारना दोनोबानो बियो रज'यो आरो औ बेखौहाय जोङो औ फांसे फांसे हिसाबैबो जोङो ओ फानहरनो हाबाय। बा जोङो बेबायदिनो मा होनगोन बेखौ थुबुलैनोबो जोङो फानहरनो हाबाय। बा न'आवबो गायनो हाबाय औ। बेबायदि खालामनो हानायखौ आङो नुदों आरो जेरैहाय जोङो औ रायखांबावनो हायो जेरै जोङो थालिर थालिराबो जोंनो नां थारगौ नङा औ। जेरैहाय जोङो थालिर लाइजौआबो जोबोद मोजां आरो बेबायदिनो थालिर थालिरनि बे बिफांखौ खुयोना?
औ नोंथां।
जेरै जोङो हाबा हुखाफोर जाबा बेफोराव ओंखाम जायोमोन गोदोनि समावहाय।
औ औ
बाहायनो हायोबा मोजां आरो जेरैहाय जोङो थालिर बिफां गायनानैबो गोबां रांखावरि आरजिनो हानायखौ आङो नुनो मोनदों आरो बागान औ बागान खालाम बेबायदिनो जोथोन लायोबा से बोसोरनि उनावनो बेनि फिथाइखौ मोनो आरो। जोबोद थाबैनो मोननो हानाय बा जौगानो हानाय मोनसे बेफार फालांगि होनोबा जोंना बे थालिर बिफाङा माने थाबैनो जोंनो बिगोमानो फिथाइखौ होनो हायो आरो। बेबायदिनो थाबैनो औ जौगाखांनो हायो आरो जोङो बेखौ फुलिबो फाननो हाबाय आरो फिथाइखौबो फाननो हाबाय बेबायदि खालामनो हायो आरो आं बेबायदिनो न' औ मानसिफोरखौ मावनायखौ दे नोंथां समा जोंना जाबाय।
औ जोंना समाबो जाबाय दान्दिसे सम सम होनायनि थाखाय साबायख थाबाय नोंथांनिसिम। औ